हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां औ जोंनिया दा जोङो दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा ओरैनो दंब्ला फोरमायलाय
दैज्लां बोथोरनि आबाद ओ दै दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोबा जोङो
दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोबा जोङो गिबियावनो जोंना दै-दैज्लां बोसो गुबै आबादा जाबाय माइ आबाद बे माइ आबादखौ जोङो मा बायसा खालामो
माइ बिदा माइ बिदां बेखौ जों ज खा लानांगौ बे माइ बि एबा माइरंखौ जों माबायदि मोनो होनोबा जेरै जोङो बोसोरसेनो सिगां गायना दोननाय माइ जा फिथाइ बेखौ जोङो बुथुमग्रोनानै दोनो नङाबा जेरै बायदि
माबानिफ्राय मा होनो ओ नारसारि बा हाथायनि दक बिखौ जोंङो बुथुमनानै लायो लाखांनायनि उनाव जोंङो बे जा मायज्लि लाबनाय बेखौ जोंङो फाथोनि बसथायाव ओ सो सोनोनै बिखौ जों दैयाव सोम नो दोनो बे दैयाव सोमन्नायाव जोंङो ओब जि बे जाबाय जि बे थानि जाहाथे सायाव ओ उथियो सायाव गोजाव बोयो रखम जों बिखौ ओ दा बे बेलेग जा बोहैलांङो रखम बेखौ बे बसथाखौ जोंङो ओ गन औवा नि गन फोराव खाथाबना दोनो नंङाब्ला जोंङो ओ जा अन्थाइ बे अन्थाइ जोंनो जोंङो होसिन्ना दोन्नाय जायो, बिनि उनाव बे माइज्लि सान्नै सानथाम सोमखां नायनि उनाव मायज्लिखौ ओ जोंङो ओ बोरियाव थिखांङो बोरियाव थिखांनानै जोंङो बिखौ मोनसे सा- स्रां जागा एबा मोनसे गोरान जायागायाव थिखांनानै दोनो बे लोगोसे योरो बे थिखांनायाव जोंङो लाइ बिलाइ नंङाबा थास'नि बिलाइजों जों बेखौ खोबनानै दोनो। बे खोबखांनायनि खोबनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे बेयाव खोबनायजों लोगोसे आरो बिदि मुं सोमजिनानै जाहाथे बेयाव जा माइज्लि बेयो गाजा एबा फेंखा अरो बे फारसे जों जेब्ला बे ओ बे गाजावनाय माबाखौ ओ जा माइज्लि बेखौ जोंङो फोर नि थाखाय जोंङो ओ हानांगौ हायाव फैयो नालाय बेनिखायनो जोंङो गिबियावनो ओ बे माइलिखौ बोनो थाखाय हाय ओ ओ दुबि फोथार एबा खोथिया फुलिखौ जोंङो गिबियावनो मोजांङै एवग्रोना लायो, जाहाथे बेयाव थानाय हाग्रा बंग्रारिफोरा गैयै रखम ओ एबा इयुनाव जाहाथे बे खोथियाखौ जाहाथे जेबो ओ खहा खालामै बसा जोंङो बे हा खौ गिबियावनो मोजां खालामग्रोनानै लायो एबा गुरै खा
गौ
बेनि उनाव जेब्ला बे हाया गुरै खालामखांनायनि उनाव जों बे जा माइज्लि बेखौ जोंङो फोनानै होयो फोखांनायनि उनाव जोंङो ओ बेयाव जेरैबायदि नांगौ बायदियै जोंङो दैफोरखौ खौ ओ नायनो गोनां जायो एबा नांगौ जा खोथिया बे खोथिया देरनायाव नांगौ बाददियै जोंङो हासारारि जेरै हासार आरिखौ होनोबा जेरै ओ हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय नंङाब्ला जुदि जों न'निनो गोबोर हासार आरिखौ जों होनाय जायो। जे अब्ला बे खोथियाया जौबाय थायो अब्ला जों गुबुन फारसे बे खोथियाखौ गायनो थाखाय जों गबुन फारसे दुब्लि फोथारफोरखौ जों मोजांङै एवनाय लाग्रोनाय जायो बे दुब्लि फोथारफोरखौ जों माजों एवोन एवोनोब्ला गोदो गोदाय आबै आबौमोन एबा ओ आइ बाबा मोनन्नि सो-सम समाव जों नुबोदोंदि बे दुब्लि फोथारखौ गोबां सुबुंङानो आबादारि एबा आबादारिफोरा मोसौजों एवोमोन नाथाय दानि जुगाव बे आबादखौ गोबां ओ जेरै खम समावनो जानाय बेसा जोंङो गो आबाद गारिफोरखौ नुयोदि गोबांङानो ट्रेक्टर जों एवो बेनि उनाव जेरै जोंङो
आबादखौ जा गिबि खेब होनो होवो बेखौ जों खारायनाय बुंङो। आरो नैथि खेबखौ ख नाय आरो थामथि खेवजा एवनाय बेखौ जोंङो फोमोननाय बुङो। बेबायदिनो एवनानै खेबथाम खावनायनि उनाव जोंङो जा खोथिया बे खोथिया जा जाय समाव गायनाय जायो अब्ला जों बे समाव बे खोथियाखौ फो फुनाय फुयो। हुखांनायनि उनाव जा जों हा फोमोननाय लानाय बे हाबा फोमोननाय लानायाव गायनायखौ जागाय जेनो। गो बे गायनायखौ जों माबायदि जागायो होनोबा जेरै ओ गामिनिनो एबा हो न नखरनिफोर आइजो ओ आइजोफोरखौ आइजोफोरा जयैनो रायलायो जेरै आइजोफोर खौ जोंङो हाजिरा लायो नंङाब्ला जोंङो गोदो गोदाय जेरै जों आइजोफोरा गाव गावनि ओ खासेया खासेनि न'आव थांनाय एबा जमा लोगो नांनानै सावरि बादारि जानायखौ जों नुनो मोनो। जेब्ला बे माइखौ गाय थांङो अब्ला बेनि उनाव जोंङो बेयाव गोबां जोथोन लानो गोनां जायो जेरै दैनि जो थोन एबा जेरै बेयाव जाहाथे हाग्रा बंग्रा आरिफोरा जाहाथे जेबो खहा खालामैबायसा जोंङो बेफोरजोंबो जोथोन लानो गोनां जायो दैनि जोथोनखौ जों मानो लानो गोनां जायो होनोब्ला जेरै ओ जोंना दानि आथिखालाव अखानि बिबांङा गोबां खम जाबोदों बेनि थाखायनो जोंङो बे दैखौ बुथुमनानै दोननाया जोबोर गोनां। थाब जाबोनानै फैदों बेनि उनाव जेब्ला जोंङो बे दैखौ बुदुंखाङो अब्ला ओ गोसो गोबां नुयोदि बे माइ जा फोथार बे फोथाराव जोङो हाग्रा बंग्रा आरि रज'नायखौबो जों नुबोगासिनो दंङ। बे हाग्रा बंग्रा रज'नाया जोंनि माइ जा देरनाय बे देरनायखौ होबथायो बे थाखायनो जों बेखौ फुनानै होनो गोनां जायो ओ जों जेरै ओ न'खरनिनो गासैबो लोगो नांनानै बे माइफोरखौ जोंङो माइनि जा हाग्रा बे खौ फुयो बे हाखर फुखांनायनि उनाव जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि जेरै नांगौ बादि हासार एबा एम्फौ एनला जायो एम्फौ एनला जेब्ला माइखौ माइ बिलाइखौ जायो अब्ला जों बेयाव नांगौ बा यदियै ओ सायनारि एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर आरिफोर जों होनाय जायो लोगोसेनो जेब्ला माइआ गायखांनायनि उनाव थाम दान बा ब्रै दान जायो अब्ला जों बे माइफोरखौ
औ।
हायो मोनो अब्लानो जों बे माइफोरखौ हायो। खांनायनि उनाव जों बे जा हानाय माइ जोंङो न'आव लानानै फैयो न'आव लाबोखांनायनि उनाव बे माइ फोरखौ जोंङो मारा नानाय होनो आरो ना। बे मारानदाखौ नायो नानायनि उनाव जों नानायनि जाहोन जाबाय जेरै माइ जा फिथाइ बे फिथाइखौ आलादा खालामनाय आरो लोगोसेनो बेयाव जा थानाय ओ जा जिगाब जिगाब बेखौ जोंङो आलादा खालामो बेनि उनाव आलादा खामखांनायनि उनाव जों जा माइ फिथाइ दं बेखौ ओ जेरै दुलि एबा बाख्रिआरि सोनानै दोननाय जायो बेफोरबायसानो आरोना नोंथां नोंथाङा जा ओ मेसें बोथोरनि आबादफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंनिया मेसें बोथोरनि आबाद होनना बुंङोब्लाथ' जोंङो गुबैयै जोंनि जेरै जोंनि साखाथियाव जों नुनो मोनदों जोंनिया बेसर आबाद। खौनो गोबां मानसिया फोयो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि आलु बेखौबो गोबां फैयो। आं दा बे मोननै आबादनि एसे फोरमायना‌होनोसै आरो ना। जेनेबा जोंनिया बेसर आबादफोरनि थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंङो फोथार खौ एवग्रोना लायो जेरै जोंनिया मे दैज्लां बोथोर जोबनायनि उनावथ' फोथारा ओरैनो गोलैना थायो नालाय बेवहाय जोंहा बेसर फोनो थाखाय जोंङो फोथारखौ एवग्रोना लायो आरो ना। दानियाथ' जोंनिया जेनेबा नोंथाङानो बुंलांखाबाय आगोल मोसौ मैसोजों एवोमोन नाथाय जों निया दा ट्रेक्टरजों खम समनि गेजेराव एवो होननानै औ बिदि एवखांनायनि उनाव जोंना बेनि बेसरनि जोलैखौ जोंङो जेनेबा खायफायाथ' लाखिना दोनखायो नालाय। जेनेबा न'आवनो फोनो थाखाय लाखिनो दोनो आरो खायफाया गै फोरा गलाबा दखाननिफ्राय लायनानै बेवहाय फोफैयो आरोना। फोनायनि उनाव जोंना साननैसो थानानै जेब्ला बियो जोंनिया जेनेबा बि रज' बोयो अब्ला जों बे खौ एसे जेनबा एसे देरबा जों बेखौ मैगं हिसाबैबो जायो आरो मैगं हिसाबै जायो आरो फाय बेनि उनाव जोंना बे फोरो बिबार बा बिबार बायखांनायनि उनाव जोंना बेसरा फिथाइ थायोब्ला जेनेबा बिबार बारनाय समाव जोङो मुलि होयो जाहाथे जोंनि बेसर आबाद मोजां जायो आरो बेनि उनाव जोंहा बेसरा लासैनो जेनेबा बेनि फिथाइया रानानै जेनेबा फुननो हा जेनेबा गोरान जालाङो आरो ना। होमबाना जों मिथिदो बेयो फुनो जाबाय होननानै। बेखौ फुनानै जोंङो जेनेबा ओ जेनेबा खायफाया फोथारावबो नायो खायथाया खायफाया न'आव लाबोनानै नाफैयो। औ ना फैखांनायनि उनाव जोंना बे बेसरनि बेगरखौ जोंना बेसरनि बेगरखौ जोंना जेनेबा जोंङो जेरै मिलफोराव लांनानै थाव फेरेदो खायफाया आरो जेनेबा बेसरखौ जेरदि बेगरैनो जेरै बेनि बेगरैनो फानहरो आरो जोंनिया बेसरनि जेनेबा बियो जोंनिया जेनेबा बेसर थाव दिहुनखांनायनि उनाव जोंनिया बेसर नि जा साबा‌ ओंखारो बेबो जोंनिया नानि आदार हिसाबै फुख्रिफोराव होजायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बेसरखौ थाव फेरनायखौ जोंङो थावनि दामाथ' दानिया गोबां बेसेन बेयावबो थावखौ फाननानैबो रां मोनो आरो आरो नांगौ थावखौबो जोंङो जेनेबा बेयो बेसरनि गुबै थाव नालाय जों बे न'आवबो ओंखाम हिसाबै मोजाङै संनानै ओंखाम ओंखाम संनाय मैगं संनाय खामानियाव जोबोद मोजाङैनो हेफाजाब होयो अ' आरो आलुआबो बाट आलुआथ' जोंनिया दा बुंनो थाङोबा सानफ्रामबोनि मैगङाव जेनेबा ओंखाम जान जानायाव जेनेबा जोंनियाव थाखाफ्रामोआनो नङा होम्बा आलु आबादखौ गायनो थाखायथ' जों गिबियाव जोङो जेनेबा बालासिना हायाव जोंनिया आलुनि बेदरा लायनो गोबां मोजांसिन जायो आरोना बेनि थाखाय जोंहाय ब्ला बालासिरा हायाव आलुखौ गायनांगौ होनबाना जोंना औ आलु गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो हाखौ जोंङो गुरैयै एवग्लि। जोबनानै जेनेबा बेखौ मिजि मिजि खालामग्रो लायो आरोना गुरै गोरलै जेनेबा। जाहाथे जोंनिया मा होनोमोन आलुनि बेगरा गोरलैयैनो होनबालांनो हानाय रखम बेनि उनाव जोंहा बेखौ मोनसे सारि सारि जेनेबा लाइन बाय लाइन बेवहाय जोङो आलुखौ दरफा दरफायै जेनेबा हाखौ एसे गोजौ गोजौ खालामना फबनानै गालाङो आरोना फबना गालांनायनि उनाव जोंहा साननैसो जानहा बेवहाय जोङो नाराखौ खोबना होयो। जाहाथे बेयाव आबादा मोजां जायो आलु आबादा मोजां जायो। बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना आलुआ जेनेबा जोंना जेनेबा मा होनो बिलाइ खिलिहांब्ला जोंना बेखौ मा होनोमोन बेखौ मुलि होयो आरो नायसै बे आलु आबादा मोजां जानो थाखाय बेनि उनाव जोंना जेनेबा आलुनि बिलाइया लासैनो थैलांनो हमो बाना जोङो मिथियोदि जेनेबा आलु आबादा जोंनिया बुरनो जाबाय होननानै जेनेबा जों आलुखौ बुरनानै दिहुनो आरो बेनि उनाव दिहुनखांनायनि उनाव जोङो आलुनि हा फोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनानै जोङो बेखौ फानहरनोबो हायो बेरफोरनो एाथ' आलु जों गोबां बुस्थु बानायो नङा होम्बा जै जोङो जोङो जेरै जाबाय थानाय चिप्स आरो बेनि बेबो जोंहा आलुखौ गोबां मेगंफोरावनो होनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा आलुजों जोंनिया गोबां बुस्थु जेरै आलुजों जोङो चिप्सखौथ' बुंबाय आरो बेनि बाहेरैबो गोबां जेरै गोबां बुस्थु बानायो जेरै आलुजों बुस्थु जेरै जोंनिया न'आवबो आलुआव जोंनिया बेदर मोजां ओंख्रिफोरजों आलुआ थ' होफाखायो आनो जोंनिया फ्राय जेरावबो जा ओंख्रि सं बेयो आलुआ थाखाफ्रामो नङा होम्बा दे होमबा न' नोंथां जोंना स समा थौथ'बाय दोनथ'निसै नामा गोजोन्थों।
दे नोंथां दाननानै हरलाय